हेल' नोथां।
औ नोंथाङा आंनि बुंनाय खोनादोंना?
हेल' नोंथां।
आंनि बुंनायखौ खोनादोंना नों
नोंथांआ खोनादोंना?
औ आं खोनादों दे नोंथां।
हेल' नोंथां।
खोनादोंना नोंथां हेल'।
नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादों ना? हेल' नोंथा।
खोनादोंना नोंथाङा आंनिखौ बुंनायखौ?
नोंथाङा खोनादों ना?
बे
नोंथांङा आंनि बुंनायखौ खोनादों ना?
औ खोनादो।
औ नोंथांनि माथोखौ से फिसा खोनादों नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ औ नोंथां बिदिब्ला आङो नोंथांजों जानाय आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बे जोंनि दोरोङारि ओंख्रि ओ अनला ओंख्रिखौ माबोरै संनानै जायो आरो मा मा रोखोमै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ गिबियावनो अनला ओंख्रि जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला अनला ओंख्रि दा जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ माबोरै जायो होनोब्ला जोङो ओ अनला ओंख्रिखौ जोङो बायदिसिना जेरै हाय ओ लाइ फाख्रि जेरै मिखिजोंबो अन मिखिजोंबो जाजायो लोगोसेनो ओ मुवाफोरा जाबाय जेरै अर अमा बेदर दाउ बेदर एम्फौ लाथा इफोरदोंबो जोङो ओ एबा जोङो ओ बेफोर बेदर आरि गैयाबालाबासिनो मुला गुथिफोरजोंबो जाजायो ओ एबा जों ओरैनो बो जाजायो आरो दा अनला ओंख्रि जानो थाखाय गिबिआवनो जोंनो अन गुन्दै नांग्रोगोन अन गुनदैनि थाखाय जों अनला खारैखो संनो थाखाय गिबिआवनो जोङो नांगौ मानि खिनाखौ माइरंखौ लाबाय लानायनि उनाव जोङो ओ बेखौ दसे सम सोमनानै दोन्नाय जायो गुरै जानो थाखाय बिदि दसे सम सोमनानै दोन्नायनि उनाव जोङो बेखौ मोजांङै सुखांनानै दसे सम बिनि दैखौ फोराननो दोनो आरो जाहाथे देनायाव ओ आथथा सिथाबा एबा ग'था खाया बेनि थाखायनो ओ बिदि दसे सम सुखांना थेखांना दोननायनि उनाव ओ बेखौ जोङो थबसिजों एबा उराराव एबा जोङो थिंखियाव देनानै लायो बिदि नङाबा दानि समाव जेरै मिसिनारिफोर जोंबो बांसिनखौनो देनानै लानायखो नुनो मोनो ओ लोगोसेनो बिदि देना लाखांनायनि उनाव जों जेब्ला ओ दाउ बेदरदो संगोन अब्ला जों दावखो मो जाङै गोदानानै साफा खालामना लानानै ओ अनला ओंख्रि संनो थाखाय नांगौ मानि खिनाखौ जोङो ओ गासैबो लाजोबगोन खाथियाव बिनि उनाव आरो ओ जोङो अनला ओंख्रियाव ओ बिदि बेदरखौ गिबिआवनो फ्रानना लाग्रोबाय एवफ्राना लाखांनायनि उनाव आरो आ जोङो एवफ्रानानै बेखौ बोखांना दोननायनि उनाव जोङो अन गुन्दैखौ अन गुन्दैजों संनो थाखाय अनला खारै संनो थाखाय जोङो मालाबा आलु होफायो एबा जोङो उवा गाजानि स जों मोननाय समाव उवा गाजाजों सङो औवा गाजाजों सङोबो संनो होनोब्ला गिबियावनो उवा गाजाखौ मोजाय हानानै सुनानै लाखांनायनि उनाव गिबियावनो थाव एसे होननानै उवा गाजाखौ एसे एवफ्रामना लानाय जायो बिखौ एवफ्रामनायनि उनाव बेवहाय दै होनाय जायो दै होनानै जेब्ला गोदौवो अब्ला जोङो खारै संख्रि होनानै ओ मोजाङै गोदौनो होयो बिनि उनाव जोङो जा गिबियावनो बेदर एवफ्रामना लाखियोमोन बेखौ जोङो ओ बेवहाय होयो बिनि उनाव आरो जोङो ओ बिदि होखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला गोदौनानै बेदरा एसे रुयो अब्ला जोङो अन गुन्दैखौ सारनानै होयो आरो अन गुन्दैखौ जेब्ला मानो सारना होयो होनोब्ला जाहाथे अन गुन्दैया फेथर फेथर खाया एबा लद्रा खाया बिनि थाखाय जोङो ओ अन गुन्दैखौ सारनानै मोजांयै एरनाय जायो आरो जेब्लासिम गथा जाया अब्लासिम जोङो ओ एरबाय थानांगौ लोगोसेनो नांगौमानि खारै संख्रिखौ होनांगौ लोगोसेनो मोदोमनो थाखाय जोङो हाइजें फालौ सामब्राम पियास जाब्रां बायदिसिना माइ मसलाखौ जों बाहायो बिदि ओ होनाय उनाव जोङो जेब्ला मोनां मोनां जायो अब्ला मोदोमनो थाखाय गंगार दुन्दिया एबा जों हाथाय बाजाराव बायना मोननाय एबा न'आवनो फोना लानो हानाय धुन्दियाखौ मोदोमनो थाखाय होयो आरो नोंथां बिदिनो जोंनि ओनसोलाव अनला ओं ख्रिया जायो आरो। ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला ओंख्रि माबोरै सङो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन दे
औ
जोंनि ओनसोलाव अनला खारैखौ जोङो गोबां रोखोमै जानायखौ नुदों आरो नोंथां जोङो अनला खारैखौ जानोब्ला गिबियावनो माइरंनि गोनांथि जायो माइरंखौ जोङो गिबियावनो दैजों दसे सोम दसे सम सोमनानै दोनो आरो बेनि उनाव बोखांनानै उलाराव बा दिंखियाव जोङो देनानै लायो आरो। दानिया बयबो बेफोर अन देनो एसे बाग्रा जालांबाय नालाय बेनिखायनो थिनारिखौबो जोङो बाहायनायखौ नुयो आरो बे माइरंखौ देनो थाखाय बे बेनि उनाव जोङो अनला खारैखौ संनोब्ला गिबियावनो अनला खारैनि दैखौ जोंङो फुदुं ग्रोनानै लायो बेनि उनाव जोङो अनला खारैयाव ओ गोसो बायदियै बेदरफोर होनोब्लाबो बेखौ जोङो थावजों ओ एसे सम एसे एवफ्रामग्रोनानै बेलेग दाबोराव बोखांनानै लायो आरो बेनि उनाव जोङो अनला खारैखौ ओ बायदिसिना रोखोमै जेरै ओ औवा मेवायजोंबो जायो औवा मेवायजों जोङो जानोब्ला गिबियावनो औवा मेवाइखौ ओ खारैजों एसे जोङो एवफ्रामनानै लायो आरो। बेनि उनाव जोङो दै होनानै गोदौहोयो दसे सम एनि उनाव मोजाङै गोदौवोब्ला बेवहाय जोङो बे अन गुन्दै देनानै लानायखौ आखाइजों मोजाङै सारनानै होनानै नै आरो बे गार बासजों जों एरै एरै होनाय जायो आरो जाहाथे जाहाथे बियो गथ खाया ओ बेनि उनाव जोङो जा एवनानै लानाय बेदर बेफोरखौ उनाव होनाय जायो आरो आरो गोसोबायदि जोङो मस्ला आरिबो बाहायो जेरै दुन्दिया सामब्राम आरो खासथारि बायदिफोरखौ खौ गोसोबायदि होनानै जायो आरो जोङो आरो बेनि अनगायैबो जोङो अनला खारैखौ लाथाजोंबो जायो आरो साम'जोंबो जानायखौ नुनो मोनदों आरो आरो जोङो थाइगिरजों जोङो अनला मोखि होनानैबो जायो आरो बेखौ गोखै खालामनानै थावजों बेवहाय जोङो नाफोरबो होयो आरो थाइगिर बे थाइगिरनि बे बिबारजोंबो जोङो जानायखौ नुदों आरो। खोरदै साम'जोंबो जोङो खायफा खायफाखौ जोङो जानायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदोनि बायदि जों जा दुब्लि फोथाराव साम' खांख्राइ एंखावरि गांजेमा बायदि हमनानै लाबोनानै जोङो जायोमोन बिबदि हुदाया दंना गैला आरो बेफोरबायायसा मोननो थाङोना थांला नोंथांमोननि ओनसोलाव?
औ नोंथां दा नोंथाङा सोंनाय बायदि जेरै गोदोनि समनि बायदि दानि समाव खांख्राइ बिदि नाफोरखौ गुरनो थाङोन ना थाङा एबा हमनो थांगोनना थाङा होननो होनोब्ला दासिमबो थाङो अब्लाबो गोदोनि स समाव जेरै आ मैगं थाइगं ना गैयामोनब्ला गैया जायामोन गोदो अब्लाबो उम नांगौमानिखि नाखौ जेसेबां नांगौ बेखौनो बांसिन मोनोमोन नाथाय दानि समाव बेफोरबायदि जोबोद खम नुनो मोनो आरो नोंथां लोगोसेनो आ बेफोरबायदि हाग्रानि नाखौ दासिमबो हमनाय हुदाया दङ एबा जोंना जा जेखाइ गुरनाय हुदाया दासिमबो दङ अब्लाबो दानि समाव जेरै गोदोहाय ज' ज' गाैसैबो लोगो नांनानै गुरनो थाङोमोन एबा मुवा बेसाद बा जानांगौ बेखौ ज' ज' नागिरनो थाङोमोन बेफोरबायदि हुदाया दा एसेबां गैलिया समनि आंखाल होननानै बुंनांगोन नोंथां बिदिनो बिदि दानि समाव गैयाब्लाबो बे हुदाया थानांगौ एबा बे हुदाया माने दासिमबो एसे एनै दङ थेवब्लाबो गोदोनि बायदि नुनो मोनला आरो नोंथां।
औ
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव मोनो ना मोना फोरमायदो नोंथां
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायायसा हमनानै जानाय हुदाया एसे खम जालांबाय मानो होनोब्ला बयहाबो समनि आंखाल नालाय आरो दाना बयहाबो बो ओ आइजोफोरानो जा हौवाफोरानो जा साख्रि मावो नालाय बेनिखायनो बयहाबो समनि आंखाल बेनिखायनो बयबो बायनानै मोननायखौनो बांसिन जानायखौ नुयो आरो। थेवबो खायफा आइजोफोरखौ खौ जोङो दासिमबो ओ फो दुब्लि फोथाराव जोङो ना खांख्राइ हमनोथांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेखाइ लानानै थेवबो बे एंखावरि आरो गांजेमा बायदिया खम जालांबाय आरो मानो होनोब्ला दानि दानिया दुब्लि फोथाराव बांसिन मानसिफोरा मुलि बायदिसिना एम्फौ थैनाय गांसो थैनाय बाहायो नालाय बेनिखायनो बेफोरनि अन अनजिमाया खम जालांबाय आरो ट्रेक्टर आरि बायदिसिना बाहायो नालाय बेनिखायनो ओ बेफोरो बेफोरनि बिदैफोरा मा होनो हामा जानानै बेफोरनि अनजिमाया खम जाबाय आरो नुनाया नुनोनो थांला होनबाबो जायो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव साम' ओंख्रिखौ माबोरै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां दा साम' ओंख्रिखौ माबोरै जायो होनोब्ला जोंनाथ' साम'खौ हाखर एबा दैमानिफ्रायसो मोनो नालाय संनायखौ बुंथ'ला आङो साम' सायनानि बागै एसे फोरमायनोसै। साम'खौ जोङो गिबियावनो दैखर एबा दैमा दैसानिफ्राय हमनानै लाबोनानै बेनि उनाव बेखौ जोङो सानसे एबा हरफामानिखौ सोमनानै दोननाय जायो। मानोना साम'आव जोबोद मैला थायो नालाय बिनि थाखायनो बेखौ खेबसेनो सुनाय जाजानाया गोरलै नङा ओ बिनि उनाव हरफा माने सोमना दोननानै एबा सानसे माने सोमना दोननायनि उनाव बेखौ बिनि न'खानाय जागोननि सानखालि बिनि साम'नि जा थाखोन दङ बेखौ गारनानै खासि बिजौजों एबा सेखा बिजौजों बिनि थाखारखौ गारनानै लोगोसे बिनि जा जंफा दङ बेखौ गारनानै जोङो मना एबा बायदिसिना जिनिस बाहायनानै जों बेखौ मोजाङै बिनि बिगुर बिहुं थानाय जा मैला बेखौ खारजासिम जोङो मोजाङै सुनानै हुनानै लायो आरो नोंथां नाथाय गोदोनि बायदिब्ला साम'आआबो जोबोद मुं दङ जेरै लंग्रि साम'फोरखौ नुनो मोनो। दानि समावबो बे साम'फोरखौ एसेबां खौ थै खौ नुनो मोनदों एबा गोमालांनायखौ एसे नुनो मोनदों आरो नोंथां अब्लाबो जाखिनि दङ बेखिनिखौनो जोंनि ओनसोलाव नागिरनानै जानाय हुदाया दङ आरो नोंथां बिदिनो साम'खौ बिदि साफा खालामनानै एबा बासिनानै जानायखौ दासिम एबा जोंनि ओनसोलाव बिदिनो जायो एबा माबायो नागिरो आरो नोंथां।
जोंनि राय्लायनाय खौ दिनै बेहिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा।
औ नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।